हेल' औ नोंथां
औ नोंथां
अ नोंथाङा दायो मा खालामदों
आङो दा मोनानि आदार जानानै ओरैनो जिरायनानै दङ नोंथां
अ नोंथाङा जुदि फ्रि जाबायब्ला नोंथांजों आं माने फंनैसो आयदानि सायावसो सावरायलायो होननानै सानदोंमोन आरो नोंथाङा सावरायलायनो थाखाय दसेसो सम होनो हागोन नामा आंजों
औ हायो नोंथां
अ बिदिब्ला आं नोंथां जों बेखौनो सावरायलायनो होननानै सानो जे जोंहा दायो गोदान मुगा सो सफैबाय गोदान मुगा सफैनाय लोगो लोगो गोबां ससियेल मेडिया बाहायनाय जायो नङा होमबा औ बे ससियेल मेडियानि बेनिफिट्स फोरनि बागै एसे नोंथांनियाव मिथिनो लुुबैदों आरो मानो होनोब्ला गोबां ससियेल मिडिया बाहायबाय बेफोरखौ बाहायोब्ला जोङो मा बिदि मा मोननो हायो बेफोरखौनो
औ
औ
दा नोंथां ससियेल मिडिया होनोबा गुबैयैनो जोंनि मोनसे आरो एक्सट्रा मेगन होननानै बुंनो सानो
ओं
मानो होनबा जोङो ससियेल मिडिया ओंखारनाय लोगो लोगोनो जोंहा जोबोद माने मुलाम्फा जादों ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों गोबां निउस नुनो मोनो नोंथां
औ।
आरो माने आजिखालि ससियेल मिडिया जुग जानानै गावनि रोंगौथि बे खौबो देखायना लानो हायो ससियेल मेडियानि थ्रुयै
दा ससियेल मिडिया ओंखारनाय लोगो लोगोनो गोबां मानसिया रां आरजिनो खामायनोबो गोरों जादों जेरै फेसबुक इन्सटाग्राम बेफोरनि मददै माने रां आरजिनो खामायनो हादों। आरो ससियेल मिडियानि थाखा ससियेल मिडियाजों आरो जोङो माने मोनसे जायगानिफ्राय
गुबुन मोनसे जायगासिम
औ गोरलैयैनो माने मालायनि कालसार मालायनि जानाय मारै थायो मारै सोर बबाव बेरायदों बेफोर खौ माने जोङो नुजोबनो हायो आरो औ औ। आरो जोङो माने माने जों बबेबा मोनसे दाबसे जायगायाव थांनो नागिरदों। नाथाय बे जायगायाव माखासे जाथाय जा जादों। अब्ला जों बेफोरखौबो माने ससियेल मिडिया नि थ्रुयै मिथिनो हायो जे अ बे जायगायाव मोनसे जाग हाबथाय जादों जों थांथ'नो नांला जोंहा गोबां माने खैफोद जागोन। बेफोरबायदि मोनसे सांग्रांथिबो जोङो लानो हायो ससियेल मिडियानि थ्रुयै।
नंगौ।
नङाबा जोङो बिदि जाखानायखौ मिथिखानायखौ नुनानै थांसै जबा जोंहाबो जिउआ खहा जाय ना नोंथां। आरो टाइमबो लस जायो औ दा। ससियेल मिडिया ओंखारनाय लोगो लोगो जों मिथिबाय बबेाव मा एक्सिडेन्ट जादों। बबाव मा दावहा जालांदों बेफोरखौ जों मिथिनो हाबाय। आरो बिदिनो जोङो फाइनानसियेल प्रब्लेमनि थाखाय जों गुबुन हाद बाव दावबायनो सानो। नाथाय फाइनानसियेल प्रब्लेमनि थाखाय जों दावबायनो हाया जालाङो माखासे समाव। जोङो एखमबा जोंनि गोसोफ्राबो उरां फारां जानानै दस्रा जायगायाव जेनेबा औ बेरायहैनो बिदि साननाय थायोना गावबा गाव नाथाय जोङो माखासे रांनि जेंना जानानै
थांनो हाया जायो।
औ थांनो हाया जायो।
औ।
दा जों बेफोरखौनो ससियेल मिडिया नि थ्रुयै जोङो माने। नुनो हायो आरो सोलोंनो हायो औ आरो आथिखाल। आथिखालाव ससियेल मिडियानि थ्रुयै जोङो सोलोंथाइबो लानो हायो। जेखौ रोङा बेखौ सोलोंनो हायो नोंथां।
औ।
औ दा। नोंथाङालाय मा मा मिथियो। आंनो एसे एनै फोरमायनो हागोन नामा? जाहाथे आंबो नोंनि फोरमायनायजों आंबो मोनसे नलेज सोलोंनो हायो।
आंनि मिथिनायावबो बेफोरबायाददिनो आरो जोंहा ससियेल मेडियानि गेजेरजों जों दंनाय मानिे गासैखौबो मोनदांजोबनो हायोबा मिथिजोबनो हायो होननानै। औ जोङो दावबायनायनि बेलायावबो बेखौनो बुं जेरै नोंथाङा बुंदो जोङो रांखान्थिनि आंखालाव जोङो। गुबुन दस्रा जायगायाव बेरायहैनो सानब्लाबो जों बेरायहैनो हाया। आरो जों बेरायहैनो हाया नालाय जोङो गुबुना जे बै जायगायाव बेरायहैनानै माखासे ससियेल मिडियानि गेजेरजों आपल'ड खालामो जों बेफोरखौ नायनानैनो न'आव थानानैनो जोङो नायनो हायोबा नुनो मोनो आरो गोसोआव बेफोरखौ नायनानै जोङो रंजानायखौ लानो हायो। औ
नांगौ नोंथां
आरो बेफोरबादिनो मोजां मोजां जोङो सोलोंथाइबो लानो हायो जोङो। ससियेल मेडियानि गेजेरजों औ। आरो गोबां माखासे बेफार फालांगि खालामनाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों फालांगि खालाम
आथिखालावहाय ससियेल मिडियाजों जोङो बिजनेसबो मावनानै।
औ औ बेफोर बायदि डिजिटेल मार्केट
औ।
ओम बेफोर बायदिनो गोबां खामानियाव बे ससियेल मेडियानि जोहै जोङो। जेखौबो गोरलैयैनो मा खालाम ओ मोनफुंजोबनो हायो होननानै सानो आरो आङो।
औ नंगौ नोंथां।
आरो बेफोरबायाददिनो जोंहा गुबुन दाबसे जायगायाव थानानै। आरो सासेया ओ गुबुन द-मोनसे जायगायाव थानानै बेफोरबादि माखासे जे बाथ्रा दुइथाय हरलायनो बा सेयार खालामलायनो हायो गावजों गाव औ नोंथांजों जों जे
बि जोंनो रायलायनो हादों।
औ।
औ सिनायलायनो हादों नङाबा जोङो सिनायलायामोन।
औ नंगौ।
औ आरो रायज्लायनो। हानाय नङामोन नोंथाङा नोंनि नलेजखौ आंनो फोरमायनो हानाय नङामोन। आरो आंबो नोंनो बाथ्राफोरखौ फोरमायनो हानाय नङामोन।
औ। बेफोर बादिनो सासेया गुबुन सासेजों मोजां सोमोन्दो लाखिलायनानै। ओ गावबा गावनि रोंगौथिखौ सेयार खालामलायनो फोरमायलायनो हायो आरो बे बेफोर बायदिनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों आरो ओम आरो बेफोरखौ बाहायनानैनो गोबां। रां आरजिनो हानाय बेफोरखौबो जोङो नुनो मोनदों ससियेल मिडियानि। गेजेरजों जोङो गोबां माखासे गावनि रोंगौथिफोरखौ दिन्थिनानै। बा दिन्थिफुंनानै बेफोरनि मोजां फिथाइ जेरै रां रुफा मोननोबो हायो।
औ औ औ नंगौ नोंथां।
औ। जेरैहाय फेसबुक इन्सटाग्राम बेफोर बायदि माखासे ससियेल मिडिया एपफोरनि गेजेरजों जोङो गावनि रोंगौ थिबफोरखौ जेरैहाय इउटुबाव जोङो माखासे गावनि रोंगौथि बा नलेजफोरखौ जोङो
इउटुबफ्राव आपलड खालामनो हायो फेसबुकाव हायो इन्सटाग्रामाव हायो टुइटाराव हायो औ
औ बेफोरनि गेजेरजों जोङो फोरमायलायनानै गोबां रां आरजिनानै गावनि जिउखौ बा गावनि न'खरफोरखौ सालायबोनाय सुबुंफोरखौबो जों नुनो मोनो आरोना
औ नंगौ नोंथां
औ आरो बेफोर ससियेल मेडियाफोरखौ जोंहा बांद्राय लिमिट गैयाजासे आनलिमिटेड बाहायबाय थायोब्ला जोङो माखासे सुबुं गाज्रि जालांनायबो नुनो मोनो माने जोंहा मोनसे बेसादनि मोजां बाहायथिबो थायो आरो गाज्रि बाहायथिबो थायो होननाय बायदि जायो आरो ससियेल मिडिया औ जोङो ससियेल मेडियानि
मोनदों होननानै अभार माने लिमिटनि बाहायो आरो
औ माने औ जोंहा बांद्राय बेफोरबायदि ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो माखासे मोजां नलेजफोर लानो हायोब्लाबो बिदिनो बांद्राय माब्लाबा समाव जोङो बेफोर रंजानाय बाजानाय जि होयो बेफोरखौ जोङो बांद्राय गोसो होथाबनानै नायोब्ला बे फोरखो जोङो गोसो होनानै गुबुनखौ मोजां बिनिफ्राय आरो साबसिन सोलोंथाइफोरखौ जोङो लानो थाङाब्ला रंजानाय बा जानायावल' गोसो होयोब्ला बेफोर मोनसे गाज्रि गोहोम खोख्लैनाय जायो आरो सुबुंफोरनि जिउआव औ आरो जेरैहाय दानि जुगाव ओ
बिदिनो ससियेल मिडियानि जुगजों जोङो गोबां माने बेबायदि जाबोनायखौ नुनो मोनदों जेरावहाय माने मोजांखौ फोरोङो नाथाय गाज्रिखौसो मावलाङो बेफोरबायदिखौबो नुनो मोनलांदों मोजांनि थाखाय बुंदों नाथाय गाज्रिसो मावलांदों बेफोरबायदि आरो आरो बिदिनो दाय गैयालासे सासे आइजोखौ जेनेबा ओरैनो माने ओरैनो मोखां देखाय गारनानै भायरेल खालामनाय बेफोरबायदियाबो थ' मोनसे गाज्रि जेन'बा दायखौ बिजिरालासेनो दायरेक्ट ससियेल मिडियाआव होलाबायनाय बेफोरखौबो जों नुनो मोनदों दा बेफोर होनाया जोबोद गाज्रि जोंनि थाखाय सासे आयजोनि मान सनमानानो जोबोद गेदेर
बेफोरखौ दाय गैया लासे डाइरेक्ट माने बिजिरा गैयालासे डाइरेक्ट माने ससियेल मिडिया आव हगारलाबायनायफोरखौ जोङो नुयोबा जोबोद गाज्रि मोनो
औ
उ
बिदिनो आरो ससियेल मेडियानि गेजेरजों
औ बिदिनो मोजांबो आरो गाज्रिबो आरो बेराफारसे
जेरैहाय आरो दानि लाइमोनफोरखौ नुनो मोनो जोङो गोबां गेम गेलेयो जे मबाइलफोराव बेफोर गेम गेलेनायफोरनि थाखाय गोबां सुबुंनि बे लाइमोन सुबुं फोर गाव गावनि जिउखौनो गाज्रि खालामना लादों फरायनाय फारसे गैया जालांनो हमदों
लासेसिनो बिदिनो मबाइलाव गोदोबफबनानै थानानै समखौहाय माने जेबो मेेनटेन खालामनो रोङैयाव औ औ लस समा माने लस जालांदों आरो
औ औ दा जोङो ससियेल मिेडियानि बागै बुंनो थाङोब्ला गोबां दङ नाथाय जोंहा समाबो जाबाय बिनिखायनो जेसेबां बुङो एसेबां ओंखारलांबाय थायो थागोन बाथ्राया ओं औ बेनिखायनो बेखिनि सिम सावरायनानै दोन्थ'लायनो होननानै सानदों आरो आं
अ नोंथां जागोन दे नोंथां मालाबा अनफ्राव सम मोनफि जेनेबा नोंथांजों रायलायनो आसा थाबाय
औ गोजोननाय थाबाय आरो औ गोजोननाय थाबाय नों नोंथांनिसिम बेखिनि सम होनानै आंजों सावरायनायनि थाखाय जोबोर जोबोर गोजोननाय थाबाय औ दे बिदिब्ला लाखिलायनोसै
औ दे